खुलुमबाय नोंथां। खुलुमबाय नोंथां खोनायाखैदां।
खोनास्रायाखै माथो।
ओ आंनिखोबो खोनाखै नामा नोङो? आंंनिखोबो खोनायासै?
आंनिखौबो खोनायासै नामा होनदों? ओ मा मा जाबाय थायो मालाबो माहाबा मालाबा नां
नोंथांनि रावखौ अब्लाबो
होमबालाय जोङो दिनै मानि सायाव सावरायनो होमबालाय बिमा फि फानि सायाव सावरायनो होन्ना बुंदों नामा औ।
औ औ बिमा। बिफा होननानै लाहा गावनि गथ'फोरखौ बेंनायाव न'खरखौ बेंनायाव मा बाथ्रा थायो बेनि सोमोन्दै जोङो बे समाव सावरायनि।
उम आंनि बादि आंनि बादिब्ला गथ'फोरखौ बेंनायाव बिमा फि जाहाथ' गोबां बिदिनो गोदोर बिबान दङ। मानोना उन्दैनिफ्रायनो फोरोंगिरिया बिमा बिफायानो। उम बिस गोबां ओ ओ जेनेबा फोरोंगिरिफोराथ' फरायसुला फरायसुलि ओमफाय स्कुलफोरनिखौ फोरोंगिरिफोराथ' गोबां उनावसो फैयो बियो माने फिफ्टि पारसेन्टखो जोङो न'आव फोरोंखांनायनि उनावसो बे स्कुल कलेजफोरावहा बेखौ फोरोङो अननाय माबायदि थायो माबायदि रायलायो माबायदि सम माबा समाजाव बिदि गोरोबनानै थायो बेफोर गासैबो बे बिमा बिफानि सायावसो सोनारग्रोयो आरो मानोना गिबि बिसोर बिसोरनि बिसोरखोनो नुयो नुग्रोयो माबायदि थाबाय माबायदि थायो माबायदि रायलायो माबायदि सोलियो नखर न'खरफोराव गासैबो बिमा बिफाखोनो नुग्रोनानैसो सोलोङो आरो बिनि थाखायनो गिबि फोरों गिरि होननानै बुंनो थाङोब्ला बिमा बिफानि गिबि फोरोंगिरि जाहैबाय आरो लोगोसे बे बेयावनो जोङो माबाय बेयावनो जेनेबा बिमा बिफानि गेजेरजोंनो रायज्लायनो सोलों होयो माबायदि राइलाय माबायदि ओ राइलायनांगौ बर' बर' सोलोंनाया बिसोरनि गेजेरजोंनो सोलोंग्रोयो नोङो उन्दैयावहा बिसिबांनो मोजां बर'फोरों बर' फोरोंगोन बा गुबुन गुबुन भाषा फोरखौ फोरोंगोन बेबायदिनो बियो सोलोंलाङो आरो आथिखालावबो जोङो नुनो मोनो गोदोनि बै जोंनि समावथ' खालि बर'लसो जों बर'ल' रायलायबाय थायो नालाय जों बर'लसो रोङो दानि गथ'फोरा उम बै बिमा बिफा फोरोंनायजों लोगोसे मबाइलफोरखो नायनानै इंलिस हिन्दी बेफोरखौबो मो मोजाङैनो रोंलांग्रा जाबाय नाथाय बै जोंनि समाव खालि बर' राइ लायो बेखायनो जोङो बर'नि अनगा बेलेग अख'मियानो जा हिन्दीयानो जा इंलिसयानो जाया बेफोर बेफोरखो सोलोंनो थाखाय गोबां गोब्राब जायोमोन आरो नाथाय दानि दानि जुगावहा जों जेब्ला नायनो थाङो अब्ला गथ' गथायफोरखो जोङो नायनो मोनो बिथांमोना माने उन्दैनिफ्राय पारफेक्ट जाजोबो आरो उन्दैनिफ्रायनो रोंखा राखा जाजोबो बेफोर गासैबो बे नि गेजेरजोंनो जायो उन्दैयावहा बिमा बिफाया माखो नायनो होयो माबा मबाइलावहा ओरैनो मोसानायफोरखौल' नायो ना ना भाषा सोलोंनो थाखाय माबा मोनसे चेनेलफोरखौ दे देखायनानै होयो बेफोरावनो गासैबो गासैखोबो रोंलाङो आरो दा नोंथां थाङा बुंनो हासिगोन मा मा बिमा बिफानि रलफोरा माबाय बिदि मा मा खामानि मा मा मा माने बिबान लायो बेखो नोंथाङा बुंनो हासिगोन एसे।
गासिबो बाथ्रायानो थारैनो सैथोजोब दिनै गथ'फोरनि गिबिसिन सोलोंजेननाय जायगा होनबाला बा गिबिसिन फोरोंगिरि होनबाला गावनि बिमा बिफा। दिनै बिमा बिफा जानानै बिमा बिफाहा गथ'फोरनि सायाव गोबांथार बेबायदिनो बिबानफोर थायो सासे बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ ओ मोजां लामा फारसे आवगायलांहोनोब्ला बा मोजां मानसि बानायनोब्ला गा गासैबो बिबानानो बे बिमा बिफानि आखाइयाव थायो दिनै सासे बिमा बिफाया जुदि गावनि गथ'खौ मोजाङै बेङाब्ला मोजां बोसोनफोरखो होआब्ला बिथांमोना गावसोरनि गथ'फोरखौ ओ मोजां खालामलाङाब्ला जानो हागौ बिसोरनि जिब'ना नस्थ'बो जानो हागौ आरो बिसोरो मबेबा बेबादि खैफोदाव गोग्लैनो हागौ
नोंथांनिखो मोजां खोनायाखै ना
गथ'फोरजों आरो जेब्ला जों दानि मुगायाव नुयो जोंनि बिमा बिफाफोर जेरै